खोनादोंना?
औ।
ओमब्ला नोंथां थोंजोङै आयदा बायदि जोङो आयदा लानानै हाबहैनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां जागोन।
होमब्ला नों थां सावरायनां आयदाखौ दावबायनाय।
दावबायनाय औ।
दावबायनायानो दा ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला दावबायनो होननानै जों बुङोब्ला मोनसे थावनिनिफ्राय मोनसे जायगा एबा थावनिसिम जों माने थांनाय। सहैनाय एबा बेरायहैनाय बायदि औ बेखिनिखौनो दावबायनाय नङा होमबा ओरैनो थ' दावबायनाय हिसाबै आं आंनि माने प्रेक्टिकेलि लाइफआव दावबायनायखौ आङो फोरमायनोसै।
औ नोंथां।
बिदोनो गोजान गोजान जायगायावहाय दावबायहैनाय जाया। आंनि गोजानसिन दावबायनायाहाय। जोंनि आसामनि बारनाया शिलंआव दावबायहोयनाय। जादों
शिलंआव ओ नोंथां।
दा ओरैनो शलंजों जोंनि आसामजों। जेद दावबायनायावहाय आंनि मोनदांथि आरो बैनि थासारिजों रुजुनानै नायोब्ला। मानि गोबां माने फारागथि दं आरोखि। गोबां दिडिफारेन्स दं।
औ औ
दा बे बिथिङावहाय आसामावहाय माखासेखिनि ओनसोलफोराव जों दावबायनो हायाखैब्लाबो जिल्लाफोर दावबायनो हायाखैब्लाबो। रुजुनानै नायोब्ला। बैनि साखोन सिखोन लाखिनाय। आं दावबायहैनायाव जोंनि आसामनि थाखाय चिकेनजों। गोबां उन गोग्लैसोनाय आरि। जोंनि आसामनिया। जेरावहाय। आङो शिलंनि बै मोनसे जायगायावहाय। मेघालया शिलंनि दावबाय। मेयाव।
ओम।
मोनसे गामियाव थांदोंमोन आं। बे गामिखौहाय। मिथिनाय बाददिब्ला एसि आवनो बयनिख्रुइ साबसिन औ साफासिन औ क्लिनेस भलस होननानै मिथि जोंनाय जादों। बै थावनिफोरबायायदि औ मावलि नङ नोंथां नोंथाङा थिखौनो हमनो हादों दा। बैफोरबायदि जायगाफोरबायायदि जोंनि गामि ओनसोलफ्राबो एबा जोंनि आसामावबो। आंफ्राय गासिब। बेखौ बुाे मौलिं बायदि जाजोब्रायांग बेबो नङा नाथाय। मोब्लिनाव बायदि जाथारनो हायाबाबो बेनि एसे उनब्लाबो जायो दा। जोंनि ओनसोलफोराव दावबायनानै जों नुयो जोंनि बि टि सि एरियाखौनो हमनानै ला। गोबां जोंनिया गोग्लैसोनानै थायो आबहावा गिब्रिंनाय दाखोर दालाब। फोर प्लास्टिकफोर। गारसोनाय। बैखौ मा जायगायाव। गारनांगौ। माबा दै थांग्रा लामा। डे्नावबो गारनानै जोंनि टाउनफोराव गोबां गोग्लैसोनानै थायो। बिफोराव जों गेस ज। जिये बेयावनो बेराम सोमजियो। दा बेबो दावबायनानै बे। फोर एक्सपिरियेनसाहाय माखासे आंनि। खिनियाव नुनाय जाबाय आरोखि नोंथां। दा ओरैनोथ बैजों रुजुजाखाला बेफोर बैफोर थावनिफोरनि। ए साखोन सिखोन लाखिनाय साफा आरो बै बिसोरनि थानाय जानायफोरजोंहाय दा ओरै जोंनिथिं नायोब्ला जोंनि बिगाफोरावहाय गोबां सम नांबावगोन आरोखि।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। थारैनो नोंथाङा जिखिनि बुंबाय नोंगौ नोंथां जिहेतु दावबायनायनि बागै बुंबाय नोंथाङा दहायनो नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंखादों दावबायनाया माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बा बेरायहैनाय। थारैनो नंगौ जोङो दावबायनांगौ सम सम जों दावबायो ब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जिखिनि जोङो मिथिनो गोनां खौरां बा मिथिनो हायि जिखिनि गियान बेफोरखौ जोङो गुबुन जायगाफोराव थांनानै आरजिनानै लानो हायो लोगोसे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिखिनि में नाय बा जोंनि जिखिनि मेलेमनि मेंनाय बा जोंनि खामानि दामिनिफोराव जोङो गोसोखौ अरहोफिननो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों दा बेनिखायनो जों दाव बायनांगौ दा नोंथाङा बुंबाय दानि बावैसो शिलंआव थांबाय होननानै थारैनो जोंनि जि आसाम जोंनि जि राज्यो आसाम बे रायजोआ आसामाव दहाय नोंथां थां बुंनाय बायदि गोबां जि मानसिनि साननाय बे साननाया सोलायनांगौ दङ जोङो जोंनि जायगाफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां? जों गावबा गावनो बयबो साख खोन-सिखोन लाखियोब्लासो जोंनि जायगाया साखोन-सिखोन जागोन आरो साखोन-सिखोन जायगायाव गासिबो मानसिफोरानो थानो लुबैयो थानो मोजां मोनो दा जेरै गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों साखोन-सिखोन नुयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो थानो मोजां मोनो आरो जायगाया साखोन-सिखोन जायोब्लासो सासे सुबुंनि साननायाबो साखोन-सिखोन जायो आरो दा बेनिखायनो जोंनि आसामावबो बे मोनसे साखोन-सिखोननि सांग्रांथिखौ जों लाइमोनफोरा लानो नांगौ आरो जों गासैबो साफा साफायै नैबे जि बिबान साखोन-सिखोन खालामनायनि बिबानखौ जोंनि आसाम रायजोनि गासैबो नोगोरारिफोरा जुदि ओ बिबानखौ लायोब्लानो जोङो साखोन-सिखोन खालामनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो नोंथां। दा ओरैनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो गोजान गोजान दावबायहैयो नोंथाङा थांबाय ओरै शिलंआव थांबाय जों दावबायनो गोनां ओरै अरुणाचल जायगाफोर दङ। आदसा नोंथां बे अरुणाचलाव जि दावबायहैनाय बे दावबायहैनायनि जि मोनसे मोजां सम बे मोजां समा मा दानसोआव जाहैयो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो मानो होनोब्ला आङो ओ अरुणाचल जि मोनसे रायजो बेयाव आं दावबायहैफायाखै आरो नोंथां। मा समाव थाङोब्ला बेयाव मोजांसिन जायो माने दावबायनो?
नोंथां आंथ' एगजेक्टलि थांफेरनायबो जायाखै बेनिफ्राय ओ बे थांनाय समावहाय
माने माखासे लोगोफ्रा खिन्थादोंमोन जे आं बाराबो गोसोआव गैला ओमफ्राय दाख्लै जे जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल बैसागु बायनानै सोरबा सोबा आंनि लोगोफोरा थांदों माने बे बोथोरफोरावहायो माखासे जायगाफोरा। मोजां होननानै बुंदों। आं एक्जेक्टलि मिथिया आरो। दा आङो बेखौहाय बोथोरखौ मा समाव मा जायो बै अरुणाचल जायगायावहाय मा दानाव थांब्ला बाया मोजां जाहैयो आं बेफोरनि माने थिग थाग माखासे बि जायगानि खारिफोर बिखौहाय ओ मिथिनानै लानाय जायाखै आरो थां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदि बारा मिथिजोबद्राया ओरैनोथ' जोङो जि बरफ गोलैनाय बरफ गोलैयो नोङा होमबा बे बरफ गोलैनायाथ' ओरैनो गोजां बो थ समाव गोलैखासिगोन ओरै नभेम्बर डिसेम्बर बा अक्ट'बर बे दानफोराव बेयाव बरफ गोलैयो गोबाङानो बेरायनो थाङो दा बेखिनिखौल' आंबो मिथिदों आरो नोंथां बै नोंथाङा बे जि माहारियारि बि हाग्रामाफोर ओरै काजिरङा माहारियारि हाग्रामा थाबाय मानास माहारियारि हाग्रामा थाबाय बेफोराव नों थांआ बेरायहैबायना बेरायहैया है आङो माने जेब्ला आङो कलेज फ फरायदोंमोन ओ कलेज फरायनाय समाव आङो ओजों काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव बेरायहैनाय जादोंमोन आरो ओ बेयाव थांनानै आङो जोबोर मोजां मोनदों जि बिफां लाइफांनि समायना महर बे समायना महर जेरैबो जिब जुनार हाग्रानि मोसा गान्दा लख्रा बेफोरखौ मै बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोर मोजां मोनदों आरो जोङो माने कलेजनिफ्राय थांदोंमोन नालाय बे कलेजनिफ्राय थांनायाव जोङो मोनसे बे थाग्रा मोनसे लडस बेयाव जों थाहैदोंमोन बेयाव थाहैनायनि उनाव जोङो फुङाव जिब साफारि खालामदों हो बे जिब लानानै जोङो हाग्रा गेजेर गेजेर गेजेर गेजेर बेरायदोंमोन आरो बेयाव जों गोबां जिब जुनार नुदों मोसा लख्रा जोंनि गोसोआ जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन आरो बेनि उनाव जोङो उननि मोनसे फुङाव जोङो मैदेराव साफारि खालामदों आरो मैदेर गाखोदों मैदेराव गाखोनानै जोङो हाग्रा हाग्रा बेरायदों आरो नोंथां दा बेयो मोनसे दावबायनाय होनोब्ला जोङो दावबायनाया जोबोद मोजां मोनसे जोंनि जिउनि बाहागो जानानै थायो जोङो सम थानायावनो दावबायनांगौ जोङो जुदि समा जोंनि जिखिनि सेंग्रा सम जोंनि लाइमोन समा जुदि बारग'लाङोब्ला जोङो गोजान गोजानाव दावबायनो थाखाय जोंनि देहा बोलोआ सावस्रिया मोजां नङा जायो बेनिखायनो आं सानो नोंथां माने लाइमोन समावनो जोङो जिउआव दावबायनायफोरखौ सम सम लानांगौ आरो आं बेखौ सानो नोंथां आंनि मोनदांथियाव आरो दा नोंथाङा मा बुङो दावबायनायनि बाग
नंगौ नोंथाङाबो मोजांखौनो बुंलांदों दावबायोब्ला जों आरो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगाखौ दावबायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला गोबां बेवहाय एक्सपिरियेन्सबो मोनो आरो लोगोसे माने बै जायगानि थानाय जानायनि कालचार आरो बै जायगायाव माबादि थायो जों जोंनि थानाय जायगाजों माने डिफारेन्स खालामनानै नायनो हायो आरो बेबाय डिफारेन्स खालामनानै नायदावनो रोङोब्ला खोब मानि जोंबो माखासे ए दडेभलप जानो हायो आरो जौगानो हायो बै जायगानि जौगाथायखौ नुनानै बै जायगानि साखोन सिख खोनन जायगाखौ नुनानै जोंबो सोलायफैनो हायो जोंबो माबा मोनसे खालामफैनो हायो नामा बेफोर माखासे सावरायथायखौहाय जों माने नों आरो आंजों सावरायनानै खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरोखि आरो बेबायादिया थाखानांगौ होननानै आङो एबा थाख खानांगौ एबा दावबायनांगौ होननानै आंबो सानो। दा नोंथाङाबो काजिरङा नेसनेल पार्कआव माखासे बेरायहैनायनि बाथ्रा बुंदों आङो इसेबां माने हारिमायारि बेफोरबायदि हाग्रामायावहाय दावबायहैनाय जायाखै साखाथियावनो दं जोंहा बारा गोजानद्रायबो जाया थाङोब्ला रायमना नेसनेल पार्क जोंनि बि टि सि आव आङो थांनाय जाया बिनिफ्राय मानास नेसनेल पार्कआव थांनो थांनो नंब्लाबो जायाखै। बेयावबो थांनाय जाया ओरैनो आंनि साखाथि थारसिनाव थानाय दाख्लैसो बावैसो रेकगनाइस जानाय स्टेकोना नेसनेल पार्कआ जोंनि न'निफ्राय बा किल'मिटारसो बाव जागायजेनो आरोखि बिनि रा माबाया बाउण्डारिया। सिक्ना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ दा बे उल्था पानिनिया ओ जों माब्लाबा माब्लाबा समावहाय बै टाउननि सरलपारा होनायाव बेरायनो थांब्ला बे जायगा जों थाङोब्ला ओरैबायदि मोजां नां नाङो जे गोसोआवहाय आं रायमना नेसनेल पार्क, काजिरङा नेसनेल पार्क, मानास नेसनेल पार्कआव थांनो मोनाखैब्लाबो आंनि साखाथिनि बे बेनि गेजेरजों हाग्रामानि गेजेर गेजेरजों थाङोब्ला ओरैबायदि मोजां नांङो। बिनि दंफां लाइफां ओरैबायाददि माने मोजां मोजां सोमखोर सोमखोर बिफां लाइफांफोर आरो लोगोसे सम सम जिब जुनारफोर नुलांनाय जायो। दा बेबायदिखौ नुयोब्ला माने जोबोर गाहाम नाङो आरो जोंनि जायगायावहाय थानाय माखासे रैखाथि गोनां बिफां लाइफां जोंनि सम पद नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
जोबोद मोजां नाङो आरो लोगोसे सम सम माब्लाबा ओरैबायदि गुबुन हादरनिफ्राय दावबायारिफोर फैनानै माखासे रिसार्च खालामफैयो बेफोरबायदिखौ फैयोब्लाबो जोबोद गाहाम नांङो आरोखि आं। जोंनि जानाय थानाय ओनसोलनि माखासे कालसारफोरखौ डाटा खालामनानै लाङो बिसोर आरो लोगोसे बे हारिमायावबो रिसार्च खालामनानै थाङो।
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ उम्म नंगौ।
दंबावो
नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां बिथांमोना गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायारिखौ फैयोब्ला जोंबो मोजां नाङो, मानो होनोब्ला जोंनि जिखिनि जानाय लोंनाय जोंनि हारिमु आरो जोंनि जि मिथिंगा समायना मिथिंगा हाजो हालाजों बुंफबनाय बैफोर थासारिखौ बिथांमोना लांनानै बुहुमनि गेजेराव फोस्रावहैयो आरो। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ सानो नोंथां इयुन समाव ओ आंङो दावबायनो खाब मोनोब्ला आं गुबुन हादरफोरावबो दावबायनो थाखाय थिरांथा लादों आरो। आरो बै गुबुन हादोरफोराव दावबायनानै आंङो बै गुबुन हादोरफोरनि जिखिनि दाजाबथाय साखोन सिखोन जिखिनि नेमखान्थि बेफोरखौ सोलोंनानै आंङो जोंनि हा दर जोंनि जायगाफोराव आंङो बेखौ बाहाय फैगोन बा साखोन सिखोन खालामनो नाजागोन आं बेखौ गोसोआव सानना दं आरो नोंथां।
नोंथां अब्ला सम बायदिखौ नायनानै जोंनि सावरायनायखौ बे आयदानि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थनोसै नामा, आरोबाव उननि समाव फिन लोगो मोनज्लायगोन।
औ नोंथां जागोन दे ओं दे थेंकिउ।